नोंथां।
ओ नोंथाङा सम दंना?
औ सम दं नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ बर'फोरनि संनाय खुरनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जेरै अनला खारै जेरै अनला खारै सबाय बिदिनो नारजि ओंख्रि ए बिदिनो थास' बिबार मैथा बिदिनो बायदि बायदि ओ गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ माइरंखौ सुग्रोना लाबाय बेनिफ्राय ओ दिेंखि एबा उलारफोरखौ गिबियावनो सुग्रोनानै लाबाय बि बेनिफ्राय माइरंया जुदि दै सर'बायब्ला बेखौ देग्रोना ना लायो बेनि उनावहाय अर जरायबाय जरायनानै सारायखौ जानबाय बिनि उनावहाय ओ बेदर होनोब्ला बेदरखौ ओ गिबियावनो थाव होनानै सारा दुंग्रो दुंङोब्ला ओ थाव होननानै बेनि उनाव थावा एसे दुङो ब्ला बिदिनो बेदरखौ होबाय होनानै बिनिफ्राय ओ रं संख्रै बेखौ होनानै एवफ्रामग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहा बेखौ बेदरखौ एवफ्रामनायखौ हायखांनानै लाबाय बेनि उनाव फाय नोङो औवा मेवाइफोर होबा होयोब्ला होजायो आरो बिदिनो औवा मेवाइ होनोब्ला बेखौबो संख्रै खारै होनानै एवफ्रामग्रोनानै लाबाय। बेनि उनावहाय ओ औवा मेवाया एसे दै ओंखारो बियो दैया रानोब्लाथाय दैखौ होबाय बिदिनो ओ माइरंखौबो बिदिनो देग्रोना लाबाय देना लानानै बिदिनो दैया गोदौब्लाथाय बिदिनो अन गुन्दैखौ एसे फ्रि फ्रि सारनानै होयो नङाब्ला लद्रा खानो बाहायो ओरै फ्रि फ्रि सारनानै हो होआब्ला खेबसे लागैनो ज्र' होबोला बिनिखायनो बिदि बि फ्रि फ्रि होबाय बेनि उनावहाय बानलु हाइजें जाब्रां बेफोरखौ देना लानानै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ खारै संख्रै बेफोरखौ नांदोनना नाङाखै साखिबाय बिनि उनाव नांबायब्ला बेखौ खांनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय संनाय जायो? बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
अनला खारैखौ संनांगौब्ला उलार गायेन फोराव देयोबा उलार गायेनखौ सुग्रोना लानानै आरो मिक्सार ग्राइडार दोङो आथिखालनि जुगावथ' बेफोरखौबो सुखांनानै दोननांगोन आरो माइरंखौ सुनानै लानानै दै सर'नो थाखाय दोननांगोन दोननायनि उनाव
सारायखौ ज अरखौ जरायखांना साराय जाननानै नोङो बेदर बेदरखौ एवफ्रानग्रोनानै हालदै संख्रि होनानै एवफ्राननानै हायखांना दोनथ'नानै मेवाइ होयोबा मेवाइखौबो एवफ्रानना लानानै एसे एवफ्रानबाय थानानै दै होबाय खारै संख्रि होनायनि उनाव एसे एव फ्रानना लाबावनानै दै होबाय ओमफाय गोदौबाथाय उन गुनन्दखौ फ्रि फ्रि होब बाय थाबाय ओमफाय बेखौ गोदौबाय थायोब्ला जाब्रां फालु हाइसेें एफोरखौ देना लानानै होबाय ओमफाय बेदरखौबो बेवायनो होबाय होनानै एसे संख्रि बानलु गोरा नांदोंना नाङाखै नायनानै बेखौ
औ
इनिफ्राय सबायाइ ओंख्रिफोरखौ बुंनो थाङोबा सबायजों साम'जों सङोबा साम'खौ बायनानै लाबोबाय गुरनानै लाबा बेखौ सोमनानै दोननांगोन सानसेबा साननै ओमफ्राय बेनि दाखोन
खौगारनांगौ जायो मै लांखारो बेखौ गासि जहुनांगौ जायो सानद्रि सानद्रै नङाबा जेंगायाव बेखौ होननानै दोनथ'बाय दोन्थ'नानै अरसर जरायना लानायनि उनाव सारायखौ जाननानै साम'खौ मोजाङै एवफ्रानना लानांगोन फ्राम फ्राम एवफ्रानांगोन नङाबा बियो मोजां जानाय नङा
जानायाव मोजां जानाय नङा बा साम'खौ जोङो सोबनानै जानाय जायो नालाय बियो गनाय नङा मोजाङ एवफ्रनाय जायाबा बेखौ दोनथ'नानै सबाइ सबायाइखौ रुग्रोना लानांगोन खारै संख्रै होनानै। ओमफ्राय सबाया जेब्ला गेब्लेयो होमबाना साम'खौ होना होनांगोन ओमफाय गोदौ होबाय थानांगोन खारै संख्रै होनानै। माबा माबि मस्लाफोर होयोबा होजायो आरो जाब्रां फानलुफोरखौबो देनानै होखानायनि उनाव गोदौहोनानै गोबाव गोदौ होनानै साखिनानै खांनाय जायो। आरो खांख्राइ बा मैथाफोरखौ सङोबा खांख्राइफोरखौ बोखावनायनि उनाव साफायै जिखौ जायो बेखौल' दोननानै मैथाफोरखौबो खाना लानानै सुनानै जयै दोननानै खांख्राइखौ एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ ओमफ्राय लानायनि उनाव एसे दै होनायनि उनाव संख्रि हालदै होनाहो खांनानै एसे खांख्राया खांख्राइनि खांख्राइयाव होनाय दैया एसे गोदौबाय थाबा मैथाखौ हो थायो ओमफ्राय सामब्राम जाब्रांफोरखौ देनांगौबा देना लाजायो देनानै गोदौबाय थायो। थानायावनो होनांगौ ओमफ्राय एसे रानथेब थेब जाबाथाय दैया बेखौ हांनानै दोननांगौ नोंथांमोननि थिं आरो मा माय संनाय जाबावो एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो नारजि ओंख्रिबो संनाय जाबावो बिदिनो नारजि होनोब्लाथाय बिदिनो बिफांनिफ्राय खाना लाबोयो खाना लाबोनानै बिदिनो फोरानो सान सान्दुङाव बिदिनो रानोब्लाथाय ए बेखौ मोजाङै बासिनानै सोमहाबनाय जायो बिदिनो सोमहाबनानै मोजाङै यै सुनानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय ओ अर ज सरायबाय अर सरायनानै बिदिनो सानै जानबाय बिदि नोङो अमा बेदरफोर बिदि होजायो आरो बिदि अमा बेदरफोर होयोब्लाथाय बेयाव थाव हो होबाय होनानै बेनि उनावहाय ओ अमाखौ होबाय आरो बेदरखौ थावआव दुंबाय नालाय बेयाव होबाय होनानै बि बिदिनो सं ख्रै हालदै बिदिनो होनानै एवफ्रानग्रोबाय एवफ्रानग्रोनानै बेखौ खांबाय आर ओ हखांथ' बेदरखौ ओ बेनि उनावहाय ओ नारजिखौबो बिदिनो खारै होनानै ओ नाफ्लेग्रोनाय जायो आरो बिदिनो एसे खोब माबा एरबाय थानांगौ बिदिनो ओ बिदिनो एसे दै ओंखारो बियो दैया एसे रानबाथाय ओ दै होबाय बेनि उनावहाय गोदौबा साबाय सानायनि ओ उनावहायसो संख्रिखौ होनांगौ जायो नङाब्लाथाय ओ नारजिया गेब्लेनो नागिरा बिदिनो सानानै संख्रि होबाय बेनिफ्राय ओ अमा बेदरखौबो होबा बेनि उनावहाय एसे गोदौ होबाय आरो एसे गोबावै गोदौहो ओफ्राय बेनि उनावहाय साखिबाय जुदि खारै संख्रिया नांन नांबायब्ला बिदिनो ओ खांजायो बेनि उनावहाय जोङो थास' बिबारबो जायो ओ थास' बिबारखौबो बिदिनो संनाय जायो बिदिनो थास' बिबारखौ खारैबो जायो ओमफ्राय थावबो जानो हायो बिदिनो थास' बिबारखौ खारै जानोब्लाथाय बिदिनो थास' बिबा खौ--बारि नङाब बिदिनो बायन लाोनो हायो बिदिनो लाबोन सायबाय सायनानै मोजाङै सुना लाबाय बेनि उनावहाय अर जरायबाय साराय जानबाय बिदिनो दै माबा थाव होबाय बिदिनो थाव होबाथाय ओ होनानै बिदिनो दुंबाथाय ओ बेदर होनोब्ला बेदरखौ एवफ्रानग्रोबाय सुंख्रै हालदै होनानै बेखौ ओ एवफ्रनाया एसे जाबायब्लाथाय बेखौ हायखांनानै दोनथ' बा फ्राइ बेनि उनावहाय ओ एसे थाव होबावनानै बिदिनो थास' बिबारखौ होनाय जायो बिदिनो ओ थाव होबाय। माने थाव होयोब्ला मैथा गोखै एसे होनांगौ जायो बिदिनो ओ एफ्रामनानै होनानै दोनबाय बिदिनो मैथाखौबो खाना ला ला बोनानै एबा बायना लाबोनानै सुनानै लाखाबाय बेखौबो बिदिनो गोदौब्लाथाय ओ थास' बिबारखौ साग्रोबाय बेनि उनावहाय मैथाखौ होबाय बेनि उनावहाय बेदरखौबो होबाय बिदिनो बानलु जाब्रां होनाय जायो आरो बेयाव होखांनानै बिदिनो दसे गोबाव गोदौहानै बिदिनो ओ साखिबाय साखिनानै बानलु संख्रिफोरा नाङोब्लाथाय खांनाय जायो आरो आरो थास' बिबारखौ खारैयैबो संनाय जायो खारै सङोब्लाथाय ओ बेखौ ओ गिबियावनो सुग्रोबाय सायनानै सुग्रोना लाबाय बाय अर जरायबाय ए बेनिफ्राय बेयाव‌ थाव होलायला खारै नालाय ओ थास' बि बिखौ होबाय बेनि उनावहाय संख्रि खारै होबाय बिदिनो खोबलाय एरलाय एरखांबाय दैया एसे रानजोबबाथाय दै होबाय बिनि उनावहाय जाब्रां बानलु बानलु ओ होनानै बिदिनो सायो सानानै जुदि गेब्लेबायबा बेखौ दसे गोबाव गोदौ होनानै बिदिनो- - संख्रि बानलुफोरा नांबाय ब्लाथाय बिदिनो साखिनानै खांनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो सबायखौबो बिदिनो सं संनाय जाबावो आरो गिबियावनो हुख्रेमनानै लाबाय एबा दानाथ' हाथाय बाज हासारफोराव होख्रेमखानायबो मोनो बेखौबो सुनानै लाबाय दै होबाय सारायाव अर जलायनानै दै होबाय बिनिफ्राय ओ सबायखौ खौ होबाय दैयाव बेनिफ्राय एसे सारायनि दैया एसे दुंबाथाय बिदिनो खारै होबाय खारै होनानै बिदिनो गोदौब्ला एसे रुनाय बायसा मोनोब्ला साबाय थानानै ओ बिदिनो ओ संख्रिखौ होबाय मानो होनोब्ला संख्रि होग्रोबा सबाया रुयनो नागिर फोरा बिदिनो बानलु जाम्रां हाइजें बेफोरखौ मोजाङै देना लाग्रोबाय बेनि उनाव फ्राइ इ होबाय बेयाव आरो बेदर होनो ब्लाबो बेदरखौबो बेजोंनो एउफ्रा ग्रुना लानांगौ एवफ्राम ग्रोना लानानै बिदिनो साखांनायनि गोदौनाय समाव बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो दंबावो नामा बिदि संनाय खुरनायनि सायाव नोंसोरनि ओनसोलथिं जाय माबोरैहनाय संबावनाय जायो।
औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायमोन
औ नोंथां
जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंना
औ नोंथां।
नों नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों